हेलौ
औ
मा खालामदो आगै?
आब' जिरायना
बाहेराव ना न' सिङाव जिरायना दं
गरम ना सिथ्लायाव जिरायना दं
थ्लायाव जिरायना दं र'
फेनाव थायै थायै न'फोराबो गरम जाफैबाय गरम जों उम उम
बारबो नांदों बाहेराव ओरैनो आगैया न'आव मा मा खालामनानै थाबाय थायो
खामानि मावो
अ
औ औ सिथलाफोराबो गुवारबा आरो गोबाव सम लायोना सि नायावनो उ
फोराबो एसे बेस्थ' बिबारफोर गायनानैबो एसे बेस्थ' जाना थायो
अ बिबार गायसोयो नामा होमबा आगैया
उ गायो गायनायालाय एसेबांबो गाया
बार गायो मा मा बिबार दं नोंसिनि न'आव
बिदिनो समपा फुल औ खोनायाखाय समपा फुलफोर समपा फुल बेफोर दङ जबा फुल
उ बिबारफोर गायबाबो जोथोन लानो गोनां जायो ना उ फुङावबो अ फुङावबो दै होनांगौ सानजौफुआवबो मोनाबिलियावबो
उ बिबारफोराबो जेनेबा बिलाइफोरनिबो थायो नालाय बिबार बारै फोरबो दोङो नामफोर बिदिनो
अ नामखोबो मिथिजोबा नालाय ना अ मिथिजोबा नामखौ औ
बिबारफोराबो बोथोरजों लोगोसे नालाय मागोफोराव आरो उ गेनदाफुलफोरा एसे मोजां जायो मागोफोराव दाबायदियाव आरो बेखौ मोना
अ दा आरो बारा बिबार बारनायनि बोथोर गैयाना एसे गोजां बोथोराव मोजां मोजांसिन
आब'आलाय ओरैनो मा खालामो?
आंबो बिदिनो न'खरनि खामानिखौनो मावो आंबो न'खराव फुंनिफ्रायनो सिखारनानै बिदिनो फुङावनो सिखारनानै
उ
सिला लामाफोरखौनो सिबो सिबखांनायनि उनाव बिदिनो बिबार फोरबो गायो आंबो बिदिनो दै होयो बिबार फोरावबो
ओमफ्राय बिदिनो मालाबा न'खराव रावबो गैयाबा आरो ओंखामफोरबो सङो
ओंख्रिफोर संनो रोंसोगो नामा? माबायदि मा मा मा संसोयो खोन्था जागोन नामा?
ओंख्रिफोरखौथ' बांद्राय रोङा ओरैनो सिम्पोल ओरैनो गोरलै गोरलै ओंख्रिफोरखौल' संनो रोंगौ आङो नर्मेल नर्मेल फोरखौल' दालि मा होनदो?
अ नर्मेलनि गेजेरावनो जेनेबा मायबा मोनसे माखौ मोजांसिन मोनो संनानै खोनथा
अ संनायाथ' बांसिन इजियाथ' दालिफोरखोनो मोनो आं दालि आलु अ इफोरनो इफोरफोरखौ बांसिन गोरलै मोनो आरो संनायाव माने दसेनोबो जायो टाइमाबो समाबो खम लायोना बेलेग ओंख्रिखौ आरो गोबाव सम
ए
दालि आलु बिदिनो जिंखा
उम
जोगोनार बेफोरखौ गोरलै मोनो आरो आं संनो मोजां मोनो माने थब जायो नालाय
ए थाबनो जासिनो बेफोरखौ संनानै मोजां सिन नाङो
औ औ नोंगो दे औ दाथ' आरो गरमाव गरमाव माला संखांनो मोनगोन जायो ना उम गरमसो माला थाब संखांगोन जायो आरो
उम मा खालामना दङ दा
आंथ' ओरैनो दङ सिलायावनो जिरायनानै बार जागासिनो नोंसोरनिखै नोंसा माइफोर गायबाय नामा
गायनो जाबायमोन अखा गैथ'आ नालाय बिनिखायनो गायनो हाथ'वाखै
अ गायथ'हखै नोंलाय माइ गायनो रोंगोन ना रोङा
आङो माइ गायनोलाय रोंगौ रोंनायालाय
अ न'आवनो गायोबालाय
उम
ए हाफोरखौ एसे बुरजा होबा मानसि लानांगौ जायो
अ अ नोंगौ दे आगोल बायदि गैलाना आरो दा आगोलसो जमा जमा बयबो जमा जमा लोगो नांना फाला फाला गायोमोन ना
उम
दानिया आरो
रावखौबो मोना आरो समबो मोनाना ना सम मोनाना आरो सान्दुंनि खामानिखौ मानसिफोरा जेनबा थान मोनो आरो मावनो हायालै आरो दामि मानसिफोरा सान्दुं बारा मावनो हालिया फेनफोराव थाना
अ माने गोरलै खामानिखौल नागिरो आरो ना?
उम गोरलै खामानि नागिरो
गोरा खामानिफोरखौ मावनो बाग्रा जाबायनाा मानसिफोरा दाना
माबा माइ गायनो गाया ओरैनो नोंस्रा?
जोंहा गायो। दा जोंहाबो गायथवाखै माने दैयानो जाथवाखैना गायथवाखै जोंहाबो।
मा मा माइ गायसोयो नोंस्रा?
जोंहा माइफोरनि नामखौथ आं बांद्राय मिथिया। ओरैनो माबाफोरखौ गायो आरो।
माइब्राफोरखौलाय?
अ जोसा माइब्राबो गायो।
उम
जोसा माइब्रा गायाबा जायाना आरो फिथा जानोबो मोना जायोना जोसा माइब्रा गायाबा नयाव गायबासो दानिया नोंसाबो गायोना जोसा मायब्रा? खोनादों आगै? खानादो ना? हेलौ
औ
खोनादों ना अ मोजाङै फैयाखै आवजा।
खोनादो दे
नेट मोनाखै नामा??
दा बिदिनो एसे थांलाय फैलाय जायोना? मावबा नाङो मावबा नाङा। ओंखाम संनो जाथवाखै नोंसा?
खैनो गरमखाय दसे उनाव संसिगोन। नोंसालाय संबाय?
जोंहाबो संथयाखैनो
सङो ओरैहाय संना दसथा सारि दस हो
मा ओंख्रि संगोन दिेनैयो?
इकस आलु मिरामिस संगोन सानदो।
मिरामिस जागोन दिनै? दहायलाय मा ओंख्रि जानाय?
लेस्रा औ ओ दालि लेस्रा फाजि मासरुम बिदिनो आरो सबजि बिदि बानायना जाबाय
खोनायाखै
मा होनदो जाबाय
माथोखौ स्रां स्रां खोनायाखै थाबथालाय खोनालाय बिदि जाबाय थादो नोंनिया नेट मोनाखै नामा? अ दा खोनालायबाय बिदिनो खोनालाय थाब थालाय जाबाय थादो
एसे मोन हो?
मा संनायदो दा?
जोंहा जाहाथ' दालिखौनो संनाय जागोन खोमा दालि ओमफ्राय माबा मोनसे फाजा एवनोसै लेस्राफोरखो
उम उम
दा आरो गरमाव बेखौनो जायाबा
उम नों संगोनना नोंसा मादारा संगोनबा?
जोंहा अ जोंहा आइयानो संगोन दिनै गरमखाय आं दिनै संथ'ला आइखौसो संनो होनोसै नोंसालाय नोंसा सोर संगोन? नोंसा सोर संगोन?
खोनायाखै
अ नों संगोन ना गोथाव संनो रोंथारगो ना आगैया
गोथावथ' ओरैबायदि जाया थेवबो आरो गोथाव जायाबाबो सङो होनलाय
गोथाव जायाबो गोथाव जायो होनना सानना लानांसिगोन आरोना
अ मालाबा जाना नायनो फैबानो जाबाय औ गावसो गावनो मिथिनाय
गोथाव जादो होननानै सानना लानानै जानांसिगोन आरो ना औ गाव संनायखौ गोथाव मोनखायोलै गुबुन बेलेग संनायनिसाय अ आंबो आं संनायखौसो गोथावथार जानाय मोनो आरो
मालाय संनायखौ बारा मोजां मोना माने गाव संबा माने मार गोथाव जादो ओरै सानना लायो आरो ओंग्रिखौ सा खिनायबा बा मासे गोथाव जादो सानलायो आरो उ माने गावखौनो बा आं मासे संनो गोरों होनना
औ
साखि नायनानै
उ उ उ
ए आह दे होमबा आगै लाखिथ'नोसैना उनाव सावरायलायलायसिगोन दे अ दे होमबा गोजोननाय थाबाय दे